औ खोनादोंना खोनादों टावारनि प्रब्लेम जादोंलै नेटनो मोजां खोनायाखै खोनादोंना फंबाय खोनायाखै खोनायाखै नामा फंबाय
हेल' खोनाबाय
औ खोनादोंना ओइ फंबाय खोनादों
हेलौ
औ खोनादोंना फंबाय औ खोनादों आं खोना ए आं खोनागासिनो दं ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय औ जाखांबाय जाखांबाय ए ए ए ओमफ्राय मा ओंख्रै
थ'नाय जायाखै आरो ओ फुंनिया माबासो फुंनिया माबासोमोनलै आलुजों लेस्रा भाजा
ए उम उम जोंहाथ' जा नो‌ ओ जोंनियाबो जाखांबाय ओमफ्रायो जोंनिया सासे दस्रायाव दंहैयोलै जानायानो जायाखै जोंबो खामानिनिफ्राय दासो फैजोबदों नालाय ओमफ्राय फुङाव दहाय जों ओरै रुथि जादों ओंखाम जायाखै ओमफ्राय नै दानि जाथ'नाय जायाखै आरो नोंखामखौ दा मोनजाथ'वाखै ओमफ्राय दहाय जोङो रुथिसो जादों एसे बेलेगाव थांदोंमोन नालाय
औ औ माबानि जेराव औ औ खामानि मावदों
औ रायजोनि खामानि मावदों मा
औ औ औ आमथिसुवानि जेरावबो बेेराइ हैदिया
बेरायनाया नै दासो थांगोन बेलासे बेलासे बेलासे बेलासे बेरायनो होनदों ओइ खाथियावनो
दा
गा गामि खा- थियावनो थांगोन ओमफ्राय दा बहा दं
आङो न'आवनो दंलै
ए अखा हादोंना
अखायानोथ' एसे एसेल' थाइफ्रियो जोंथिंजाय
उम जोंनियाव हादोंमोनलै दासो नागारबाय
औ एसे
उम उम टावारनि बिराद दिस्टार्ब खालामोलै ने
औ बेनथ' हाया मोजां
उम बेनोथ' माथो होनबावगोन जोंनिथिं जोबो सोरबा सोरबा गायबाय जोंहाथ' गाया
औ जोंथिं जोंहा गायो गायनायालाय नैबेनि उनावसो गायनो नागिरदोंमोन औ आमथि सुवायाव अखा हागौबा जादोंमोन आरो ओंखायनोथ'
अ माने अखा गैया आरोखि नोंसोरनिथिं अखायानो हायाखै माने
अखाया हादों इसे इसेल' हायोबो
जोंथिजायना हादोंं हानाया दैयाबो मेरलाय जानायालाय जा दों दुब्लियाव ओमफ्राय गायनाया गायखांबायानो जोंनि न' खाथियाव इस्थ्रा गायो ओमफ्राय गायदों जोंनि खा थिना गायद्रायाखै सोरबा सोरबा गायखांबायानो
औ जोंथिं आरो जेनेबा अखा हानायाथ' बादहो जेनेबा बै मा बाजोंबो दै फैयाखैनाा माथावरिजों दंग'जों अ अ ओहो ओहो उम बबेयावबो बबेयावबो सुइस गेट सुइस गेट खालामदोंनो
अ बेखायनो बेखायनो भेरिफाइ खालामनानै दैफोरखौ होबथादों खोमा हगार हरथ'वाखै आरो गायनाय मोनगोन दे दाबो मानो बहर जायाखै नै आम थिसुवा बायबासो बहर नांखायो नालाय उम एसांबो थाबबो गाय आ
औ था एसां थाइब गाबबा गायबाबो जानो नागिराना औ
बो जाखाया माने खायस सेबायदि इरिया लानानै गामि लायनानै माने मिलायनाय गायनाय जायोना
औ औ आर बिलाइल' जानो नागिरो
ओ बियायल' जायो फिथाइ समाव औ फिथाइ समाव मोनहैया बेबायदिनो
औ माबानिसो आलासिफोरसो आलासिफोरसो जाहैनोसै नामा सानदों बेखनथ'
आमथिसुवानि आमदिसुवानि उम उम उम जोंनियावसो गोजान नाव फैनो हागौमोन ने
बेनथ'न दा गोजानद्राय जाथारो ना थिंगाय
ओ गोजान जायो आद अदालगुरिसिम सानसेफ्राम लाख खायो
लागोनथ'
ओं बासजों फैयोब्ला नोङो सयथायाव गाखोयोबा नोङो जोंनियाव माबायाव मोनफैयो बार'था सा इदियाव मोनफैयो आरो बार'था साराय बार'था औ औ औ औ सय घन्टासो लायो बासजों सर खायो ना बड'लेण्ड बास फैयो नोंसिनि उदालगुरि
उम आलासि जायोबासो एसे मोनजानायफ्राबो गोथाव गोथाव मोनजासिगोन ना
नङाबा आलासि हिसाबैथ' एसेबाबो फुजिखायो नालाय आलासिखौ आं बे आवगोलाव एसे एनै जि लाबोयोबा माने जि बै सानद्रि आरो लाब बायमोन ना आङो आमफ्राय बेहायो लाबोनायाव दिनो मोनफैयोमोन आरो फुङाव हरफायो आमफ्राय इदिनो साराय बार'थासोआव मोनोमोन आंनो औ औ औ उदालगुरि माबा मा गामि इसिरनाव उदालगुरि मा बोरैबा मोनलाय गामिया दासान्दि लाबोथाराखै आं न'आवनो
अ इन्दिनि न' दैफांनिफ्राय मिथिलाङोमोन नामा नों होनबा
दैफां मानसि नामा हिनजाव मानसिसोलाय हरग्राया
हरग्राया न
ओ ओ ओ
इन्दि जि
सदालि सानै
अ अ अ इन्दि जिया नांगौबालाय दाब दाबो मोनगोनदां
उम दा लाबोथ' आं एदस उनाव लाबोगोन र' दामानो गोसा थारलै ओमफ्राय जोंनिथिया बेबायदि दाम होआ ना
औ औ औ औ नाय एसे एसे खबर लालाय नों होमबालाय उनाव बेखौ इन्दि लाङोबा आरो ना डाइरेक्ट माबानिफ्रायनो माबानिफ्रायनो लांनो हागोन बिसोर खिबा जानि बिसोर जमा खालामनासो हरोदां
जमा खालामनो माने बिसोर गावसोर न'आव दाबाय थायो ओहो दाखायो न'आवनो दानायखौनो खेबना हरजोबखायो वाटसएपाव माले आगरफोरखौबो दाना हरो ओमफ्राय एखमबा माबा नांदेरगौबा एसे दस्राफोरनाव लाथ'लायबाय बेबायदि माने ग्रुप जानानै दायोलाय बिसोरो
अ आंबो हरनो हागौमोन आरोना माबानि बै एन जि अ एन जि अ नि एन जिअ नि
आर'नाइ आर'नानि थ्रुयै ना आर'नाइ आर'नाइ दंना
आर' आर'नाइ नङा बेयो एन्जुनि नामा बोरैबा एन एनटि सो ए एन टि इनजिअ' ए एन टि एनद
उम उम उम दा एननि उम उम आगोलाव आवगोलाव फानदोंमोनलै लाबोदोंमोन ओमफ्राय खस्थ' मोनदोंलाय बै दाम
अ अ अ अ
नङा नोङो जायखौ फा फान माबानो हागोन बायदि से
उम ओ र एसे उनाव खबर होगोन आङो
औ औ जागोन दे ओमफ्राय नोङो डाइरेक्टसो औ औ डाइरेक्टसो गारिखायो
औ औ डाइरेक्ट होखायो डाइरेक्ट माने वाटसपाव हर खाबाय नाय नोंबो जेनेबा फट'खौे खेबना हरगोन माबायदिखौ नांगौ माबेखौ ओमफ्राय आंबो बिदिनो डाइरेक्ट वाटसपाव आंबो खोन्था थाबाय मानसिफोरनो नै बिदि बिदि होननानै ओमफ्राय जायहा फसन्द' जादों बेनो डाइरेक्ट देरहैबाय बेफोरबायदि खालामो ओमफ्राय बिदिनो बाखि बियोलै गोबाङानो बाखि जायो ओमफ्राय जोंबो फैसाबुखांब्रबनो हानो नागिरा बिदि जायो एखमबा ओमफ्राय लानो लुबैथारनोसै सोरबा बायदिया नै गाबोन हरगोन सबनिया होगोन होनना बुंसै है गैया जाया बिदि आं माखासे फैसाखौ मोनबावलायाखैसो बिसिबांखौ बिबाय थागोन ओ गोदोना थायो बिदि जायो बाखिबाथाय जायो आरो ओमफ्राय आङो लोमजानायनिफ्राय लाबोथ'वाखै आरो
अ अ
लाबोगोन आं लाबोनाया एसे उनाव नैबे दैलां बायग्रोथारथोंसै नामा एसे बारबावथोंसै दासान्दि माने फैसा थाखानि एसे
ओ औ औ औ दायो जाथ'वालै बे मेसे माबाखौ बायथारनांगोन दैज्लांखौ औ औ उम
फुजाबा खाथि बि जानोसै बै समाव एसे एनै मानसिफ्रा एसे एनै फैसा फारक सोरबायदिया बिदिनो गायनाय फुनायफोरजोंबो खामला हाजिराफोरनिजोंबो मावनानै लायोना खायसे बायदिया आ आफसस थाग्राफ बे समाव बेहाय मोनहैयो आरो बिदिफ्राव मोनहैनो हागौ आरो बिदि बिसोरो दाम गोसानिखौ मोजां फसायलै ओमफ्राय दाम खमिला बिदि जायो माने बुस्थुखौ फसायो दामजों मिलायला आरो ओमफ्राय जोंहाबाथ' बिदिबा जायाना औ नुनायाव मोजां जायो बे नायनायावबो मोजांखा
अ अ
गाज्रि लानायावबो मोजां जायो
औ
बेबायदि आरो फानदों आं लामैनो बहाबा थांनो नागिरदों नामा
हेल'
मा बहाबा थांनो नागिरदों
ए थाङा थांनायालाय आदै लेंहरबाय थादों होनदोंमोन आरो
ए ए ए होनोमबालाय ओ ओ टाइम जाथ'वाखै अबेबहाय थांनो नागिरदों
है गेस लायोनोना मानो होनदोंमोन आरो बे बे न'खर सोलिनाय अ न'खर सोलिनायाव न'खर सोलिनायाव गेस गैयाबा बिराद जारला जायोना
जायो जायो जोंनियाव जोंनियाव हा दा ब्लिकआव बायनाय डाइरेक्ट बायनायाव माबा लायो पन्द्रस' लायो दाइरेक्त बायना मोनो आरो ओमफ्राय नों बुकिं खालामबा खमाव मोनबाय आरो
अ अ जोंना दा जिदाइनजौ नामा लायो
बा बारे डाइरेक्टआव जोंनियाव जिबायानो मोनो आरो ओमफ्रायो नोङो बुकिं खालामोब्ला अर्डार खालामोबा एसे खमाव मोनबाय आरो जिसे बिदियाव हरो नामा उम
बे बनाबो आरो जोरनो नागिरा ना
जोरनो नागिरा जोंहाथ' दा बनजोंबो संगासिनो दङ गेसा जोबबाय दंनाय जोंहाबो सोलदार जोबनानै दंजोबो ओमफ्राय सोथ'खायाखै आरो बनाबोसे दंथ'यो होननानै दे होमबालाय थांग्रोदो दोनथ'नोसै बा
औ खोनादों
खोनादोना फंबाय दे होनबालाय थांग्रोदो दोनथ'नो सै होनोमबालाय औ औ
दसखौ ग्रोब खालामदो हबालाय
दे जाखाबाय नै ग्रोब जाबाय दे होमबा दे दान' दे दे दे दे होमबा दे दे
अ दाना दानाखै